अ खोनादो
हेल' नोंथां
अ नोंथां खोनादो
मा खालामदो?
दङो न'आवनो
न'आवनो
अ
ए ओंखाम संनानै जाबाय
आं जाथ'आखैनो
जाथ'आना मा ओंख्रि संदो
मा संदोबा आंथ' मिथिथ'वालै नोंथां नोंलाय मा खालामदो?
आंबो दङ ओरैनो सखआव हांदोमोन बेरायनो ओरैनो फैबाय न'आव
अ
चिकेन पक'रा जाना फैबायलै नोंथां बेलासेनि ओ बेरायनाय हिसाबै उम
खेला सेला गेलेदोना गेलेयाखै?
खेला गेलेनाया गेलेदोंमोन नोंथां आथिंआनो माबा जाना दों र' इन्जुरि जाना दोङो बे खाननैसोआ गेलेनो हायाखै थाङो ओरै फिल्डआव लोगोफोरनि खेला गेलेनायखौ नायबाय थायो निजे गेलेनो हाथ'वाखै आर'। उम
ओमफाय खबरफोरा मोजांबा?
खबरा दंथ'योदे नोंथां गेजेरावनो हामाबो नङा मोजांबो नङा। नोंथांनियालाय?
आंनियाबो दंथ'योलै गेजेरावनो।
औ कलेस थाङाखै नामा नोंथाङा?
कलेज थांदोंमोन दिनै एगजाम दङोमोन।
अ
एगजामफारि एकजाम सोलिगासिनो दोङो। दिनै मेजर दोंमोन।
बद'
अ बद'मेजर दंमोन दिनै।
मोजाङै जादोबा?
अ दों गेजेरावनो।
उम
नोंथाङालाय बेसेसिम फरायनाय?
आंनिया माबानो गारनायलै नोंथां आङो थार सेमिस्टारनिफ्राय गारनाय जादों ओइ माहाय ओरैनो फैसा थाखानिफ्राय प्रब्लेम ना न'आव। ए गार गोजानबो जायो कलेज जा न'निफ्राय बार' मिटार फन्द्र' किल'मिटारसो जायो।
अ
इनिफाय आर' गारनायसै लोगोबो गैया आरो गेजेराव। हारसिं गोदाव सोराव। थांनोबो बोरैबा नाङो।
अ
आंनि न'निफ्राय थारमाने।
अ
नोंथाङालाय बेसां सेमाव दालाय?
आङो फथ सेमाव‌ फरायगासिनो दोङो नोंथां।
बि ए
औ औ बि ए फथ सेमाव। ओमफाय नोंथां माबाफोर खामानि सामानि खामानि मावो नामा?
खामानि मावो खामानि माने दा दैजलां बोथोराव आरो मा खामानि माव फोथारनि खामानि बेलेग एख' हाजिरा साजिरा मावनो थाङा ओरैनो थायो न'आव दा माइ गाय माइ ग गायनो जाथ'व थ माने खोथिया गोजौ जाथ'वाखै नोंथां ओमफ्राय मा साननैसो नेबाव नांगोन
औ औ गायथ'वाखै होमबा नोंसा
थ'वाखैनो खोथिया दामा गोजौ जायाखैलै गोजौ जाबाव गोजावनो नोंथाङा लागायबाय होनबा खेथि सेथि दोंनो ना गैया नोंथां होमबा
जोंहा दोङो दोंनाया दिनिनिफ्राय गायबाय
आरो गाबोन गायनो लागादोंबावो
अ नोंथांमोननिथिंलाय पालला बेसेबां
जोंनिथिं फालला आठस' लै नोंथां
आठस' आखा सिस्टेम आरो फुयोना फुवा नोंसोरनिखि आखा सिस्टेम
जिं आखा सिस्टेम फैयो फुनाया आखा सिस्टेमाथायेवबो खमलै ओमफ्राय फारला फुयो आरो आखा सिस्टेम खमखाय फुनो नायगिरा मानसिफोरा
उम नोंसोर थांना थाङा फुनो
खै नोंथाङालाय फुयोना फुवा थिखाफोर
आङो दा साननैसो आ आथिंआ माबा जानानै थां थहायनो लोगोफोरा लिंबाय थादों आंखौ खोथिया फुनो थांनो हामथ' फथ'वाखै नालाय इनिखाय आरो फुना हांथ'वाखैलै नोंथां ओरैनो ओरैनोबा थाङोमोन मोजां जा मोजां मोनबा थांगौमोन दा आथिंआ इन्जुरि जादों ना बेनिखाय थारमाने हायाखै थांथनो
औ औ
ओमफ्राय नोंथांड़ा खेला सिला गेलेयो नामा ओरैनो
उम
माखेला गेलेयो दा
ओरैनोथ' दा सिजोनथ' दा फुटबलसो जागासिनो दोङ ना होमबा
अ
क्रिकेट गेलेयो भलिबल गेलेयो बेफोर थांबाय दा फुटबल गेलेयो आरो दा फुटबल सिजेनाव थ
नोंथांड़ा मायाव गेलेयो ओमफ्राय माबा मोनसे साइदआव
मा मोनसे साइदाव माने साइदजों गैयालै नोंथां आं ओरैनो
माबाफोर क्लाब क्लाबजों गेलेखायो नामा नोंथाङा
ए मालाय गामियाव थारमाने क्लाब गैया जोंहा मालाया बेलेग क्लाब ह लिंबारै थाङो गेलेनाय आरो हाजिरा सिस्टेमनि
औ
बिदि देरनो थाङाब थारमा गामियाव सिगां दोङबो दा गैला बेनिखाय आरो' मा बेलेगाव लिंबथाय गामिनि खाथि खालानि लोगोफोरा सिनाय मोनोना बेयाव थाङो नोंथाङालाय गेलेयो ना गेलेया
आंबो फुटबल होनो गेलेयो नोंथां आं बेलगनि बेलग फोरनि क्लाबनि जानानै गेलेनो थांङो।
उम
आं दिडिफेन्सआव गेलेयो नोंथां
अ मोजांयानो
नोंथांङा ओमफ्राय पुलिस साख्रिफोरनि थाखाय माबा एख' जेबो खालामाखै नामा?
पुलिस साख्रिनि थाखाय अनलाइनथ' खालामना दोनदोंमोन नोंथां दा खारनायासो माला जागोनबा दाथ' ओरैनो प्रेक्टिस खालामथ'नो थांङो माला माबलाबा ओरैनो फिल्डआव खेलाबो गेलेबाय नोंथांलाय खामदों खामाया पुलिस
अ
दा ओरैनो रानिंग खालामगासिनो बेलासे बेलासे
उम
खारनाय देेदाथ' ओंखारथ'वाखैना ओंखारबा खारनो थांसै
नोंथाङालाय मायाव मायाव खालामदो
आं ना ए सि सि याथ' एस सि याथ' थांबाय दा पुलिसाव दंङो ओमफ्राय फरेस्टार दंङो आसा आसाम कामानद' खामदोलै नोंथां नोंथाङालाय होमबालाय बे नोङो नोंथाङाबो मायाव मायाव खालामदो नोंथां
आंनिबो बेयावनो आसाम पुलिस फरेस्ट एस ए सि आवबो खालामदोंमोन एस ए सि आव थांदियालै नोंथां एक्जाम होनो
ओ मायाव मायाव गोलैदोमोन आरो
डिब्रुगरुराव गोलैदोंमोन गोजाननि थाखाय थांनाय जादियासै
नोंथांनिया मायाव‌ गोलैदोमोन
एस ए सिया आंनिया ग वाटियाव गोलैदोमोनलै नोंथां खाथियावनो
अ थांदियासै होनबा
थांदों
औ
गुवाहाटीयाव गोलैनायखाय थांनायसै डिब्रुगर ओइ माया बिदि जरहादफ्राव गोलैनायबा मायबा मोनसे जागोमोन दा खाथियावनो गोलैबाय नालाय थांना फैनायसै आरो
अ उम
मा जायो
उम
नोंथा मा खालामगासिनो दा नोंथा?
आं जना दंथ'यो नोंथां।
अ अ नोंथाङा फरियाला कैजोनसो दं नोंथां?
जोंहा जोंहा साबाद दं नोंथां।
ओम नोंथां लाहालाय?
दा माबादोंलै आबै दं आइ दं बाबा दं बिनानाव दं आब' दं ओनफ्राय आं दं सयजन। टटेल नोंसा सा नोंसालाय सा नोंसालाय साबबा सोस सोर दं?
जोंहा आं बा बिमा बिफा आगै आबौ दंलै नोंथां।
नौ।
खबर फोरा मोजांबा नोंथां?
मोजां मोजां मजांयानो दे नोंथां। अखा हादों नामा नोंथां नोंसिनिथिं?
जोंनिथिं अखा खोमसि जादों। दाम हाथ'वाखै
उम उम
नोंथां मोननिथिंलाय?
जोंनिथिं हाथया'खौ दहाय सानाव हादोंमोन नोंथां दा गैथ'वा दा लामा खिं दङोना थान्दा थान्दा बार फैबाय थादों। जिरायानो मजा नांदों।
अ अ
उम
थाङा माबाफोर सोङोबा सोंजागोन आंनाव। माबाफोर जुदि सोंनो लागा दंबा।
मोजां नोंथाङा ओरैनो सानसेयाव
खोनायाखै अ अ
नोंथाङा एओरैनो लोङो
मा होनदों?
नों नोंथाङालै सान-सानसे सेयाव बेसेबासो दै लोङो होनदोंं आं
आङो पास लिटारसो नोंथां
ओंखाम जानाय ओरैनो लोंनायदो ला बेले नोंथां
अ बिदिथ' दाथ' बुंनो हाथ'व ओरैनो फुंनिदो आरो मोना मोना जिखुनु तिन लिटारसो थाङो आरो।
ए
ओमफाय हानसेनिखौथ' हमना मोना नोंथां।
उम खात लिटार लोंनांगोन नों थां सानसेयाव ओ सानसेयाव सात लिटार अ आं लोङो सानसे थार माने सात लिटार लोंबा मा दे हायाब
अ अ औ होमबा आंबो लोंनांसिगोन नोंथां
अ सात लिटार लोंनांगौ सानसेयाव ओबाना देहाया‌ थार माने मोजां जायो
अ अ
ओरैनो नोंथाङा दा गरम बोथोराव मा फिथाइ जानाय आरो मोजां नां
गरम मोनथारबाय इदिनो ओ
दे आबाय थामान थान थान्दा जानाय
अ बेै थाइबें ओमफाय खुसेरनि रोसि बिदिनो बायदि सिना फिथाइ फिथाइ सामथायाइ जानानै लोंनानै मोजां नाङो आरो। सान गरम बोथोराव नोंथां आलाय बेफोरखौ जायोना जाया?
जानाया जायो नोंथां।
अ
ओरैनो नआव माइबा मायाबा गैयाबा बाजारफोरनिफ्राय लाना फैयो।
अ अ नोंथाङा दामायाव दोङो नआव दोङो ना गामियाव दोङो?
आ नोंथां आं ननि बाय माने गोजानाव दं र नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबोै ओइ गामियावनो दों नोंथां।
ए ओ खामानिफोर दोङो नो मायबा गामियाव खामानि